नोंथां
बाय
औ खुलुमबाय नोंथां
ओं माबोरै दं नोंथाङा
मोजाङैनो दं नोंथां
मोजाङैनो औ जों दा ओ बर'फोरनि ओ जामुंनि सायाव एसे सावरायनि आ बर'आ गुबैयै मा मा जानानै मोजां मोनो नङा होमबा नोंथां औ बिनि सायाव रायज्लायनि जोङो ओ गिबियावनो नोंथाङा ओ जेरै बर'नि अनला खारै बे अनला खारैखौ मा बायदिहाय जायो ओ बिनि सायाव नोंथाङा एसे बुंफुरनानै होदों
औ नोंथां ओ अनला खारैखौ फार्स्टाव माइरंखौ सोमना दोननानै देयो देखां नायनि उनाव दैखौ गुदुं खालामग्रोयो गुदुं खामखांनायनि उनाव माइरंखौ होयो
औ
ओमफ्राय गोदौनायनि उनाव पाग्राास जायो संख्रि होयो रं उम संख्रि होयो
नंगौ नोंथां
अनला खारैखौ दाउ बेदरदोबो जायो
नंगौ नोंथां
औ ओमफ्राय औवा मेवाइदोबो जायो
नंगौ नोंथां
उम
औ नोंथां ओ जोङो ओ बिदिनि अनगायैबो जोङो ओ दानि गोदान मुगायाव जोङो अनला खारैखौ मानि इसे गुबुन रोखोमैबो जानो हायो नोंथां ओ जेरै जोङो गोदोनिस समाव जोङो अनला खारैखौ दिंखियाव नङाबा औवालाव बेबायदिहायसो देनानै जायोमोन नो नङा होमबा नोंथां। ओमफाय दानि जोङो गोदान मुगायाव बे अनला खारैखौ जोङो ओ गोदान गोदान ओंखारनाय ग्रेन्डार मिसिनफोरावबो जोङो उननानै बे अनला खारैखौ माने गोदान आदबजों मोजांसिन माने संनानै सुवाद गोनां खालामनानै जानो हायो। जों बे अनला खारै खौ जोङो उम गिबियावनो जोङो माइरंखौ ओ सोमना दोननानै एसे बुगा होनानै बेखौ सुखांनानै ओ ग्रेन्डार मिसिनाव जोङो देनानै लाबाय। बेनि उनाव जोङो जों खाला दालि बर' राव बेख खौ खाला दालि बुङो बे खाला बे दालिखौ जोङो एसे खारैजों जोङो एवना लानानै बेवहाय जोङो औवा मेवहाय औवा मेवायखौबो होफानानै जोङो एवना लानानै बेयाव जोङो दै गुदुं होबाय दै गुदुं होनायनि उनावहाय ओ बेयो ओ जेब्ला ओ मोजाङै ग्लब ग्लब गोदौवो अब्ला बेवहाय जोङो अन गुन्दैखौ फ्रि फ्रि खालामनानै ओ होब्ला जोंना ओंख्रौया सुवाद गोनां जायो बिनि उनावहाय जोङो ओ बेदर अमा बेदर बा जोंनि लकेल दाउ ब्रयलार बेफोरखौबो जोङो एव हुखांना दोननानै ओ बेवहाय होनानै जोङो मिलौ हाबलायनाय जोङो बर'नि ओंख्रि बेखौ जोङो जानो हायो आरो बे अनलाया जोंनि बर'नि अनलाया जिहेथु जि आइ टेक मोनबाय नालाय बियो माने ओरै बैबायदि माने जोंनि बर'फोरनि अनगायैबो ओ गुबुन गुबुन माने हारिनि
औ नोंथां
फोराबो जोंनि बे बर'नि अनला इंख्रिखौ माने जानानै मोजां मोनो नोंथां ओ जोंनिया अनला ओंख्रिनि अनगायैबो ओ माखासे जोंनि बर'नि गोथाव गोथाव जामुंफोर दङ नोंथां जायफोर जामुंफोरा जोंनि आ माने बर' हारिनि जोबोर गोग्गाथाव बे बर' हारिनि माखासे गोग्गाथाव ओंख्रिफोरनि सायाव नोंथाङा एसे माने फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां
औ नोंथां हागोन ओ जोंनि बर'फोरनाव सबाय ओंख्रैआबो गोग्गाथाव
औ नोंथां
आरो नारजिजो अमा बेदर
नंगौ नोंथां
ओमफाय
बिदिनो जोङो जोंना थास' बिथ्रि नोंथां थास' बिथ्रियाबो माने थास'नि मोन साफ्रोमबो बाहागोआबो माने जाजायो आरो
औ
नारजि अमा सबाय साम' ओ बिनि उनावहाय बिदिनो गोबां दंसै आरो
औ नोंथां
बर'फोरनि जाग्राया जायफोर जाग्राया माने जि आइ टेक मोननो हाबाय जेरै जोङो नारजि अमा नारजि अमाखौ जोंङो माबायदि जायो ओ नों थाङा आ बेनि सायाव एसे एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन नोंथां नारजि ओंख्रिखौ फार्स्टावनो सोमनानै दोननांगौ दोननायनि उनाव मोजां सुनांगौ सुनायनि उनाव ओ सारायाव साराय गुदुङाव अराव होनांगौ बेनिफ्राय खारै होनांगौ खारै होखांनायनि उनाव दै होनांगौ ओमफ्राय बिदिनो अमा बेदरफोर होफानांगौ
नंगौं नोंथां
होमबाना साबसिन जायो नोंथां
औ नंगौ नोंथां ओ जोङो ओ औ नंगौ नोंथां
औ
माने नोंथां ओ जोंना नारजिया बर'फोरनि माने मोनसे एंगार बुंनो हायै बर'फोरजों सोमोन्दो गोनां ओंख्रि जाय ओंख्रिया ओ सरखारजों गनायजानायनि अनगायैबो ओ बे ओंख्रिया माने बर'फोरनि माने मोनसे ओरैबायदि गोनां ओ जाय माने नारजिया नङाब्ला जोंनि बर' हारियैनि माने
जाया होननानै बुंजायो जेरै जोंनि ओ बर' फोरनो नारजिखौ मानो नांगौ होन नानै बुङोब्ला जेरै जोंनि ओ गामिफोराव ओ सोरनिबा न खरफोराव सुबुंफोर थैयोबा माने नखराव माने मानसिखौ ओ सावखांना फैनानै ओ जोंना आ बर'फोरना नारजि दांनायनि माने मोनसे नेम खान थि दङ ओ जाय नेमखान्थिया गो दोनिफ्रायनो सोलिबोनाय ओमफाय बे नारजिखौ दांखांनायनि उनाव जोंना अब्लासो ओइ बै सुबुं थैनायनि ओ माने सिथ्लायाव बा न'आव हाबैनो मोनो आरो सावखांना फैनानै बेनि अनगायैबो जोंनिया जेब्ला ओ मानसि थैनायनि ओ नौ दिन बा थेर' दिननि उनाव जोंना बर'फोरा सारादु खुङो ना बेै सारादुआव माने बै नारजिखौ जोंना ओ गासिबो सुबुंफोरनाव संनानै एफा एफा राननानै होयो ओमफाय बिनि उनाव बेखौ साफ्रोमबो सुबुंफोरानो जायो बे नारजिखौ जायोब्ला जोंना बर'फोरनि फोथायनाय दङ माने नारजि अरगारनाय होननानै बुंनाय जायो माने अब्लानिया बै गोथैजों माने गोथ सुबुंफोरा सोमोन्दो गैला माने गोथैआ आ बर' माने बिसिनि न'खरनि ओ माने गोथांफोरखौ माने थैयि सुबुंफोरखौ माने माब्लाबा सिमां मोगथां बा बायदिसिना मोदायबुद जानानै दांफैनो हाया होननानै बर'फोरनाव माने फोथायनाय दं नोंथां
नंगौ नोंथां
ओ बिदिनो दङ जोंना बर'फोरनि ओंख्रि ओ साम' ओंख्रि साम' आरो सबाय साम' आरो सबायनि सायाव ओ साम' सबायखौ माबायदिहाय ओ माने संनाय जायो बा साम'खौ मा बेनि मोनो ओ बेनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथां।
हागौ नोंथां ओ सा साम'खौ दंग'फोरावबो मोननाय जायो दंग' दैमा हाखर बिदि बायनायाव मोननाय जायो
औ
साम'खौ सोमना दोननांगौ गोबौ खाननै साननै खानथाम सोमना दोननांगौ होनबा ना साम'नि जि मैला हाबना दं बेफोरो ओंखारजोबो
नंगौ गोथां
खौ ओ सान्दिंगायाव हुनांगौ
नंगौ नोंथां
हुनानै ओमफफ्राय दैयाव दसे सोमना दोननांगौ सोमनादो उनाव साम'नि खिथौखौ दाननांगौ
नंगौ नोंथां
आरो साम'नि ओ दाखोना अ इखौबो बख'नांगौ बेखौ बखखांनायनि उनाव आरो हुख'फिननांगौ सानदें
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ
ओ हुख'नायनि उनाव सबाय ओंख्रिजों संनोबा साम'खौ सबायखौ सोमना दोननांगौ सोमखांनायनि उनाव सुनांगौ सोमनायनि उनाव ओ बिदिनो टाउ उनु होनानै संनांगौ संख्रि दै होनांगौ औ आमफाय साम'खौ होनांगौ बिदिनोस सुबुंफोरा साम'खौदो सबाय-सबायखोदो
माने बर' हारिनि एंगारथौहायै साम'दो सबाय ओंख्रि होनबा जोबोर मोजां जायो
उम नोंगो नोंथां जोङो साम'खौ जोङो ओ गुबुन गुबुन रोखोमनिबो मोननो हायो नोंथां जेरैहाय साम' गोलाव खिथौ गोनां ओमफाय बिदिनो साम' थुमफ्रु साम' लादाय बेखौ जोङो ओ साम'फोरखौ जोङो स सबाइनि अनगायैबो जोङो गुबुन माने मैगंफोरजोंबो जोङो ओंख्रि जानो हायो आ जेरैहाय जोङो दालि खारै आ बेजोंबो जोङो साम'खौ जानो हायो ओ बिदिनो जोङो सा सामु लादायखौ उम जोङो सिंग्रि मैखि आ बेजोंबो जोङो एवनानै जानो हायो अब्लानिया जोंनिया सुवाद गोनां मिलौहाब माने जायो आरो नोंथां उम दे अब्ला नोंथां बि बिदिब्ला जोंना समाबो जाबाय आ दा जोङो जोंनि रायज्लायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नोंथां